हेलौ खोनादों ना नों थां
एसे गोसा बुंलाय नोंथां।
अ आं
खोनादों ना?
मानो एब एसे माबानि इसु जादोंदां
औ एसे मोजां खोनाबाय खोनानायालाय दहायनिफ्राय एसे गोसा होनबावबानो जागोन
ओं ओं
औ दे दिनै होनबा जोंहा हो
ए खोनयाखैबा साउन्डखौ एसे बाराय जागोन नामाथाय
औ बारायजोबखाबाय माने आङो दे होमबा जोंहा दिनै खारैनि बनायनायनि सोमोन्दै रायजलायनो नामा हेल' खोनादों
ओं रायलायजायो ओं ओं
ओ बर'फोरा जेनेबा खारैखौथ' गुबुन गुबुन रोखोमै बनायनाय मोननो हायो ओ बिसोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो खारै बनायनानै ओंख्रियाव होनानै जानाय बेफोरबायदि सावगारिफोरखौ खौ बर समाजाव नुनो मोनो आरो ओ बिसोरो ओ गुबुन बाजार एबा गलाफोरनिफ्राय गुबुन-गुबुन बुस्थुफोर एबा मुवाफोर बा खारै महरनि ओंख्रिफोरखौ बायालासिनो बिसोरो नआवनो बनायनानै लायो ओ बरफोरा खारै बनायनायनि बिथिंङाव सावरायनाय सावरायनो लायोब्ला ओ बिसोरो खारैफोरखौ बायदि रोखोम बिफां लाइफांफोरनिफ्राय मोननाय मुवा बेसादफोरनिफ्राय। खारैफोरखौ बनायो ओ बरफोरनि खारै बनायनायनि खोनादोंना
ओं-ओं खोनादों
बरफोरनि खारै बनायनायनि गेजेराव गिबियावनो मोननो हायो ओ जेनेबा थालिर बिफां थालिर बिफांनिफ्राय बरफ्रा खारै बनायनाय होननानै बुंङोब्ला ओ बिसोरो थालिर बिफांखौ दाननानै ओ बे थालिरनि बिखंफोरखौ जिरनानै फिसा-फिसा-फिसा जिरो आरो ओमफ्रायो बेनिफ्राय ओ‌ बे जिरनायखौ आरो बेजों लोगोसेनो बे थालिर खौ दाननायनिफ्राय मोननाय थालिरनि मादाखौ बेबायदिनो फिसा-फिसा हाफ्लेनानै फोरनिफ्राय बे फिसा-फिसा हफ्लेनायफोरखौ ओ सान्दुंङाव गोरानै फोराननाय जायो ओमफायो फोराननानै रानथाबोब्ला बे खौ ओ सावनाय जायो आरो बेखौ सावनानैनो बे सावनानै मोननाय हाथफ्ला खौनो बर'फ्रा ओ ला दुरा खालामनानै दोनो ओमफायो बेबायदिनो लादुरा खालामनायनिफ्रायनो माने खारै सरनानै ओंख्रियाव होनानै खारै महरै बाहायना ओंख्रि जायो आरो। ओमफाय बेनि फ्राय ओ नोंथांङा ओ बेबायदिनो खारै बनायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओं नोंगौ ओ नोंथांङा बुंनाय बायदिनो बेबायनो बर'फ्रा गोबां रोखोमनि खारैफोरखौ बिसोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो गावसोरनि दोरोंङारि आदब बायदियै बानायना लायो। बिसोरो ओ जेरै नोंथांङा बुंनाय बायदि उम थालिर फस्लानि बा थालिर मादानि ओ खारै बानायनाय आरो ओ आथिया थालिर थालिर फिथाइनि बिगुरा बेनिफ्रायबो खारैखौ बानायनाय जायो बेनिफ्राय सबाय सिबिंनि बिगुरनिफ्रायबो बानायनाय जायो। ओमफ्राय बेफोरखौ साव इदिनो फोराननानै ओ सावनानै बानायनाय जायो आरोना
औ
फ्रायो हेलौ
ओ बर'फोरा जेनेबा खारै बनायनायाथ' गोदोनिफ्रायसो सोलिबोनाय नालाय ओ बेफोरनि गेजेराव ओ आथिखालाव खारैफोरखौ बाहायनाया माबायदि जाबोखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ खारैनि बाहायनायाथ' आथिखालाव ओ बाराद्राय गैलाबो बुंजोबनो हाया। दङ दंनाया नाथाय ओ खायसे खायसे बेबो मोनसे माने बेफार बायदि जाबोबाय आरोना ओ बानायनो सोलाबग्रा सुबुंफोराहाय बेखौ बानायनानैहाय बाजाराव फानो आरो जायफोरा साख्रि बाख्रि गोनां मानसि फोर बिसोरथ' गावसोर न'आवहाय बानायना लानो सोलाबा नालाय बेनिखायनो बिसोरो ओ बै बेफारिफोरनिफ्राय बायनानै ओ जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ
नोंथांमोनथिं ओ खारैनि बाहायनाया माबायदि बुंनो हागोन ना?
औ ओ जोंनिथिंथ' जोंनिया जाहैबाय मोनसे गामि जिहेथु ओ गामियावनो ओ मा होनो गाव गावनि न'आवनो थानाय माखासे बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो मोननायफोरखौ ओ खारै बनायनानै ओंख्रियाव संनानै जायो। बेफोरनि गेजेराव मोननो हायो ओ थालिरनिफ्राय बनायनाय खारै ओमफ्राय बिनिफ्राय ओ सबाइनिफ्राय बानायनाय खारै बेबायदिनो ओ सबाइनिफ्राय ओ खारैखौ माबोरै बनायो होनोब्ला ओ सबायखौ गिबियावनो सबाय फिफांखौ फुनानै बेनिफ्राय ओ बे सबायखौ फोराननानै बेनिफ्राय ओ सबाइ बेगरफोरखौ मारा होनाय जायो ओमफ्राय मारा होनानै बे सबाइनिफ्राय मोननाय ओ सबाइ फिथाइफोरखौ एक्सट्रा खालामनानै लानाय जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय बे नाङै बुस्थु एबा मुवा जेनेबा ओ बे सबायनिफ्राय सबाय फिथाइनि अनगायै गारजानाय बिफांफोरखौ बा ओ बिगुरफोरखौ बेफोरखौ मोजाङै फोराननानै ओ माबायाव अरजों सावनाय जायो ओमफ्रायो सावनानै मोननाय हाथ'फ्लाखौनो ओ खारै महरै बाहायो आरो जोंनिथिं बां सिनै खारै बाहायनाय होनोब्ला बे थालिरजों बनायनाय आरो थालिरनि मादा ओमफ्रायायो बे थालिरनि बिखं आरो बेजों लोगोसे ओ बै ओ सबायनि खारैखौनो बांसिन बाहायनाय जायो आरो जोंनिखै।
ओं ओं
ओमफ्राय खा सोरनिबा सोरनियाव बा न'खराव नाथाय जेनेबा सोरहाबा ओ बिदिनो बिफां लाइफां बा बारि बागान गैयाब्ला बिसोरहा बायनानै जानाय खारैखौनो बाहायो। जेनेबा सदाफोर बे खौनो बायनानै खारै महरै बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ बिनि अनगायै सोहाबा सो सोरहाबा बेबायदिनो बिफां लाइफांफोर बुरजा थायोब्ला आरो बारि बागानफोर थायोब्ला बेफोरनिफ्राय मावनाय आबाद जेनेबा सबायाइफोरनिफ्राय बिसोर खारैखौ बनायनानै जायो आरो।
औ जोंङो खारैजों ओ गोदो गोदाय बर' हिन्जावफोरा ओ गावसोरनि देलायनाय बा ओ मोदोम बा ओ माबा खर' खानाय लोबनाय फोर खौबो मोननो हायो नङा होमबा गोदोनि बर' हिन्जावफोरा साबुन सेम्फुनि जायगायावहाय ओ खारैखौ खारैखौ बाहायनाय जायोमोन जि हेथु बेजोंहाय ओ मो दोमनि माननाय सिथरफोर जानाय सिथरफोर बेरनोबा बेरनायफ्राबो खारो होननानै फोथायोमोन आरो
औ
आरो बिदिनो खानायफोर लोबोबा खानाया जेबा जेरै जेरैबायदि दाबाय आथिखालावहाय साबोन सेम्फु बाहायनानै स्र' जायो बेबायदि ओ जोंनि बा स्र' जायो होननानै खारै जोंनो गोदोनि हिनजावफ्राहाय लोबोमोन आरो।
औ
नोंसिनिथिं ओ खारैखौ लानानै माबाफोर फोथायनाय दंङ नामा।
जोंनिथिंथ' खारैखौ लानानै बेबायदिनो फोथायनायखौ ओ गोदोनि दिनाव माबायदि मोनथिला नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि खारैखौ लानानै फोथायनाय जेबो नुनायखौ मोननो थाङा बेबायदिनो खारै खौ ओंख्रियावल' होनानै जानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनसै आरो। ओमफाय आरो गुबुन बाहाय जे ओरै खामानिफोराव बाहायनायखौनो जाला होननानै बुंजायो ना थाय बै जेब्ला मानसिनाव हांगोमोर ज' जा यो एबा मानसिनाव एलारजि जायो अब्ला बे खारैखौ बाहायनाय जायो आरो बेखौ फुननानै लानाय जायो अब्ला माने बे हांगोमोर जानाया हामो बा गायो होननानै फुननानै लायो आरो ओमफाय बेनिफ्राय गानायखौबो नुनो मोनो। थायो आरो बे खारैखौ लगायोब्ला
ओमफाय जोंनिथिं आङो उन्दैयाव खोनानाय बायदिब्ला बे खारैखौ लानानै फोथायनाया जाहैबाय खारैखौहाय गुबुननो मोनानि समाव हरनो मोना। ओ आरो बिदिनो जेनेबा सनिबार आरो मंगलबारफोरखौथ' जेनबा जोङो बाराय गोसा होननानैहाय फोथायोथ'
औ
बे दिनफोरावहाय हरनो मोना होननानै फोथायो आरो
औ
बा खारैजों संनानै जानाय मोननैसो ओंख्रिफोरखौ नोंथाङा एसे बुंना होनो हागोन नामा?
औ जागोन दे ओ बर'फोराथ' गाहाय गाहाय ओंख्रिफोरखौ गोदोनिफ्रायनो खारै होबोनानै संनानै जाबोदों ओ बेफोरनि गेजेराव मोननो हायो अनला अनला ओंख्रियाव बर'फोरा खारै होबोनानै जाबोनाय जोबोद हुदा दंथारो। ओ अनला ओं खारै होआब्लानो माने अनदला ओंख्रियानो आबुं जाया होननानै
औ हेलौ
माने बर'फ्रा जोब थांनाय मोनसे मिलौदो गोथाव ओंख्रि मोनो होननानै बुंनाय बर'फोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनो आरो आरो बेनिफ्राय ओ मेवाइ आरो बेबायदिनो जेब्ला ओंख्रिफोरा गोरा गोराबा जायो जेब्ला ओंख्रिफोरा रुइनो रोङा बेफोर ओंख्रिफोराव बे खारैखौ बाहायनानै माने दसेनो रुइहोनाय बेबायदि ओंख्रि संनायखौ नुनो मोनो आरो
औ दे बिदिब्ला नोंथां दोनलायनोसै नामा जोंहा जोंनि सावरायनायनि समाबो जोबनानै फैबाय
औ औ जागोन दे